हेलौ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम औ नोंथां नोंथां दा मा खालामबाय दङ? औ औ
दाथ जेबो खालाम जायो नोंथां। आं दा नोंथांजों दावबायनायनि सायाव साबाय सानो नोंथां।
औ औ हागोनदे नों
औ दे दावबायनायनि मोननैसो खोन
आं गिबियाव बुंग्रोनांगौना नोंथां औ औ गिबियावनो आङो आंनि साखाथियाव थांनाय ओ जिहेथु ओ जायगा एबा दावबायनाय बेफोरबाय बेयाव आंङो दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों जिहेथु आंनि एसे साखाथियाव बेफोरबायदिनो आङो दारागाव हाजो आरो बेफोरबायदिनो ओ जिथु मा बुंङोमोनलाय बेखौ पिकनिक ओ जिथु ओ सुकि सुकि सि मा बुङो मोनलाय बेखौ सुकि लावखार ओंखाम जाग्रा। बे मोननै थावनियाव आङो ओ बेरायहैनाय जाबाय नोंथां आरो बेफो बेफोरबायदिनो आङो दा बे बेफोरनि सायाव एसे खेंफारथि ला नांगौ नामा नोंथां
दे फोरमाय नोंथां।
आङो बेफोरबायदिनो जुदि सुकिनि बागै एसे फोरमायना होग्रोनोसै आरोना नोंथां। सुकि हाजो जों सु हाजो होनोब्लाथाय माने मोनसे ओरैबायदि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ जोङो फोरमायनाय जायो एबा मिथिनाय जाखायो गोबां सुबुंफोरानो ओ बे सुकि ओ जिहेथु लावखार ओंखाम जाग्रा बेयो ओरैबायदि माने मोनसे समायना समायना हाजो जे बेयाव ओ थां बानो माने जोबोद समायना मोनो आरो गावखौनो गाव गोबां जोबोद गोगानाय मोनो बे ओ मानोना बेयाव ओरैबायदि माने मोनसे मिथिंगानि मोनसे नुथायाइखौ जोङो नुनाय जायो औ औ बेयाव जों ओरैबाय दि माने दंफां लाइफांजों बुंफबनाय मोनसे ओ हाजो थिखिनि आरो बे ओ हाजो थिखि नियावनो दङ ओरैबायदि माने मोनसे समायनायै अनसन्त्रि एबा अ राम चन्द्रनि मोनसे मन्दिर लुनाय दङ ओ जों बेयाव थांनानै ओरैबायदि माने गोजोननाय मोनो जे जों थांनानै ओरैबायदि ओ बोर लानानै फैदों जिहेथु जोङो बे आरो जोङो बेयाव थांनानै ओरैबायदि मोनसे समायना नुहैबावदों जे अन्थाइ दि जिहेतु मुरति दानानै दोननाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनहैदोंमोन आरो बेजोंनि लोगोसे बेनि साखाथियाव थानाय ओ बे लावखार ओंखोम जाग्रानि साखाथियाव ओरैबायदि मोनसेे समायनायै ओ दै बोहैनाय जिरि जिरि समायनायै गाथोनै बेफोरबायदिखौ आं नुहैनो मोनदों मोन नोंथां आरो बेजोंनि लोगोसे गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै बेयाव ओ सुबुंफोरा गोबां सुबुंफोरा औ औ गोबां सुबुं फोरबायदिनो ओ लावखार ओंखाम जाफैनायखौ आं नुनो मोनदोंमोन नों थां आरो बेजों लोगोसे ओरैबायदि ओ हाग्रानि जिब जुनार नुफेरै बुस्थु बेफोरखौबो आङो नुनो मोनदोंमोन जेरै ओ मैदेर ओ आरो मोख्रा लख्रा सेसा बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदि जों बेफोर औ औ बेफोर आरि बायदि बायदि फो खौ आङो बेयाव थांनानै नुनो मोनदोंमोन आरो थांनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बेयाव थांनानै गोदान बोसोरखौ बरायनानै आरो गोजां बोथोरखौ बिदाय होनो थाखाय जोङो बेयाव मोनसे ओ लावखार ओंखाम जाहैदोंमोन जों गासैबो जमा फेमिलियै एबा न'खरनि सुबुंफोरै जों माने बे लावखार ओंखाम जाग्रायाव लावखार ओ ओंखाम जाहैदोंमोन आरो बिदिनो गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय एबा गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनो थाखाय जोंङो बेयाव थांनानै बेफोरबायदि बिदाय ओ बे खामानिखौ जों जाफुंहोहै दोंमोन आरो ना नोंथां । नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंथि सोंजागौमोन नामा नोंथां? अ। नोंथांङाबो नोंथांनि साखाथियाव थानाय एबा नोंथांनि ओ मा मा जायगायाव बेरायहैखो नोंथांङा? बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औव हागोन नोथां ।
औव औव ।
आं थां औ नोंथां आं बगामाथिनि बगामाथियाव थाङोमोन होना बगा बिनि बागै नोंथांनो फोरमायना होनिसै
औव औव नोंथांङ औव थारैनो ।
बगामाटियाव जों थांब्लाबो बेयाव मोनसे फार्स्टआव जों समायना बेनिफ्रायनो जाहाथे जोंंङो जोबोद मोजां हाथाय नुहुरनो मोनो । जाहाथे हाजो हाला, दंफां लाइफां बिदिनो दावमा दाउसा बिदि नुनो मोनो जों थांब्ला । बेनि उनाव जों बेयाव थांनानै जाहाथे गोबां सुबुं नुनो मोनो बेयाव दावबायनो फैनाय । जाहाथे गोसोखौव जाहाथे गोजोननाय लानो होननानै जाहाथे बेयाव फैनाय जायो आरो ।
औ औ औ ।
गोजोननाय लानो थांङो बेयाव जाहाथे समायना नुथायखो नायनो नो थाङो बेयाव जों नुनो मोनो ज जिरि जिरि बैबाय थानाय दै बेेत दैयाबो जोबोद समायना। अन्थाइ नुनो मोनो। बेयाव दंफां लाइफां बिदिनो बैग्रि नुनो मोनो जों बैग्रि नुनो मोनो।बेनिफ्राय जोंङो बेयाव दावमा दावसा नुनो मोनो आरो जों जोबोद गोजौव मोनसे नुथाय नुनो मोनो बेयाव थांब्ला जोंङो माने जोंनि जों बेयाव थांब्ला जोबोद समायना मिथिंगाफोरखौ जों बेयाव थांब्ला थाय गाखोनानै नायोब्ला सो जों जोबोद मोजां नुयो।
औव ।
समायना नुथाय नुनो मोनो आरो बेयाव थांब्ला ।
औव ।
जोंङ बेयाव गाखोना नायब्ला जोंङो जोबोद मोजां मोनो गावनि गोसोखौव ।
औ औ।
जों बेनिखायनो बेयाव गाखोनाय जायो समायना नुथाइखौ नाहरनो थाखाय
औ औ।
औ।
औ
ओमफ्राय जों बेयाव बायदिसिना बिदिनो जिब जुनारफोर नुनो मोनो
औ
औ आरो नोंथाङा बेनिनो माबाफोर दावबायनायनि बागै आरो मोनसेसो बुंना हाबावगोना मोननैसो बुंना बावना नोंथां।
औ नोंथां थारैनो हागोन माने बेयाव आङो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन जायगायाव थांफेरा जाबाय नोंथाङा दानि मानि सायाव सावरायदोंमोन
नोंथां आं बगामातिनि सायाव सावरायदों नोंथां।
औ आङो बेफोरबायदिनो ओ गुबुन जायगा जेरु दारागाव हाजो ओ दारागाव ओ जेथु लावखार ओंखाम जाग्रा बेयावबो आं थांफेरनाय जाबाय नोंथां गिबियावनो आं गेटनिफ्राय जागायसै ना नोंथां।
अ गिबियावनो बे गेटनि सिगाङाव ओरैबायदि माने मोनसे समायनायै ओ हाजो हालाजों बुंफबनाय गिबियावनो जों नुग्रोदोंमोन।
औ नोंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय जोङो ओरै इयाव थांदोंमोन जे ओ जोङो कलेजनिफ्राय थांदोंमोन आरो ना ओरैबायदि थांनानै जों मोने मोनसे नुबोबाय जे ओ दावमा दाउसाजों लोगोसे बेफोरबायदिनो हाग्रानि जिब जुनार बेफोरबायदि बायदि बायदिखौ जोङो नुबोदोंमोन बेफोरबायदिनो जोङो बिदिनो ओ सुकि हाजोनि बायदिनो बेफोर बिदिनो एसे ओ बिदिनो एखे मडेलैनो थांगोन आरोना बेफोरबायदि औ औ औ औ बेफोरबायदिनो एखे रोखोमै
अ
यो जायो जे दंफां लाइफांजों बुंफबनाय जायगा आरो बेफोरबायदिनो मन्दिर दङ बेफोरबायदिनो गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै बेयाव लावखार ओंखाम जाफै फैयो आरो बेजोंनो लोगोसे साखाथियाव दै बोहैनायफोर दङ।
औ
अ अ अ उम दे अ बेफोरबायदिनो जोङो ओ
ओमफ्राय दंबावो नामा नोंथां।
औ बिदिनो समायना बेफोरबायदिनो ओरैबायदि मोने मोनसे समायना नुथाय नुहरो जे जेराव जों थांबाथाय एसे आलादा जायो माने गावखौनो गाव बिदिनो एसे बावगुमा लांलायो आरो ना।
औ नोंथां औ
बेनो आरो औ औ नोंथाङा एसे नोंथाङाबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनायनि बागै एसे फोरमायजाबाव गौ नामा दे जेरैहाय ओ लावखार ओंखाम जानायनि अनगायैबो बा बेफोरबायदिनो उम बेफोरबायदिनो ओ गुबुन जायगायाव थांफेरबाय नामा औ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां जों जों रायन बारनि बागैनो आं नोंथांनो फोरमायना होसैअब्ला जों रायन' पार्कआव थांब्ला फार्स्टआव जोङो बेयाव नुलाङो जोङो साफात बागान जोबोद गिदिर बेनि उनाव जों दंफां लाइफां बिदिनो सारि सारि नुलाङो। जोङो जों सिगां स्कुलनि जमा थांदोंमोन आरो।
औ औ
बेयाव जों थांदोंमोन जाहाथे जोंनाव पासनिफ्राय जों जाहाथे नुथायखौ नुहुरदोंमोन नुदोंमोन। दंफां लाइफां बिदिनो सारि सारिआर जों थांनायाव जाहाथे बेयाव गेट मोनो गेटनि उनाव जों बेयाव बायदि रोखोमनि बिबार नुनो मोनो समायना रमायना आरो बेयावबो हाजो हाला नुनो मोनो। जों दंफां लाइफां थायो बेयावबो नुनो मोनो। सापात बागानबो दङ आरो रायन' पार्कआव बेयाव जोबोद मोजां नो रायन' पार्कगाबो
औ औ औ
जाहाथे बेयाव जोंबो जौ गाखोनो हायो बेयाव आरो बेयाव जिब जुनार इदिनो दावसिन दाउला जों बेयाव नुनो मोनो। आरो गोबां गोबां सुफुंफोर बेरायनो फैनाय बा दावबायनो फैनाय बेयाव जों सुबुं जोबोद नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ थारैनो सैथो नोंथां।
खौ नुबा
औ औ।
गोसोआबो खुसि मोनो आरो गोजोन मोनो। माने जोंबो आरो बेयाव थांनानै जाहाथे नुनानै जों जोंबो गोजोननाय मोनो गोसोखौ सुग्लायनाय मोनो।
औ।
जाहाथे बे समायना नुथाय बिफां लाइफां हाजो हाला बेखौ नुनानै जोङो जाहाथे जोबोद खुसि जायो आरो।
औ
थाङा मानिबा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ इज ओ आंथ' दा बिदिनो बुंथ'नो गोसो गैलामोन नोंथां मानोना नोंथां ओ बुं लागाबालाय मानोना जोंना समाबोथ' जाबायमोनना नोंथां अ बिदिब्ला नामा नोंथां। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आङो। औ मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जे आंनो नोंथांनि जिहेथु दावबायनायनि बागै एसे फोरमायनानै होबाय बेखिनि रोजा रोजा साबायखर।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोसो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां। अ औ दे बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां।
औ
दे।